नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना
औ दङ नोंथां देनाय बुंनायसाय
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों
औ
ओ जोंनि दैज्लां बोथोर बा जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां ओ आ आबाद मावनाय जायो जेरै मेगं थाइगंनि अनगाबो जोङो माइ आबादफोर खौ मावना लानाय जायो आरोना औ बेफोरनि बागै नोंथांजों एसे सावरायनो नोंथां
औ नोंथां बुंनायसाय
औ बिदिब्ला आं गिबियाव दैज्लां बोथोरनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनोसै नामा?
औ नोंथां देनाय
जिहेथु दैज्लां बोथोर होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जोङो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां आबाद मावनाय जायो आरोना ओ जेर जोङो माइ गायनो थाखाय जों खोथिया फोग्रोना लानांगौ जायो आरोना ओ जोङो खोथिया ओ खोथिया फोखा फो फोनो थाखाय जोंहा गिबियाव माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा जायखौ जोङो जोङो बिधान बुंनाय जायो आरो औ औ बेनि उनावहाय जोङो
औ
जोङो माइज्लि एबा बिदानखौ जोङो दैयाव हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमहाबनानै दोननांगौ जायो आरो ना
औ नोंगौ थारैनो
जेब्ला बियो हरसेबा हरनै सोमखांनायनि उनाव जेब्ला ओ जेब्ला जोङो बोखाङो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे लानदां जागा बेफोराव जोङो फेनलानानै बिखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
अ बिनि उनावहाय जोङो खो-खो थियाखौ जाय फोथाराव फोगोन बे फोथारखौ जोङो टेक्टरजों एवना लानाय जायो बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायथ' मोसौ हालि बा बेफोरबायदि बयनिबो न' न' आबाद मावग्रा फोरनाव जों मोसौ हालिखौ नुनो मोनोमोनना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
आथिखालावथ' जोङो बांसिनै बेबादिखौ नुनो मोनलिया बुंनो थाङोब्ला जोङो
औ-औ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो बेफोरबदि मोसौ हाले एवनायखौ नुनो मोनलिया बां सिनै जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोनसै आरोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
अ बेबादिनो जों आथिखालाव ओ दैज्लां बोथोरबाबो माने अखानि बि गोबां खम नांगौ समाव जों अखानि दैखौबो मोना जानो हायो बेनि जोहै जोङो माने ओ बैफोरखौ जोङो दैखर बा
औ
गल बेफोरबायदि सेल' लगायनानै जोङो दैखौ मेसिनफोरजोंबो सारनानै माइ आ बाद मावनायखौ नुनो मोनो आर ‌
औ नंगौ थारैनो
थिग बेबादिनो जोङो जेब्ला खोथियाखौ फोयो अब्ला जोङो फोनाय समाव दु ब्लि बा बेफोरदि जायखिजाया मोनसे आइजेङाव लाना बेखौ फ्रि फ्रि गारना होनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
बेहाय जोंहा गोबां मुलियारिबो ओ ओ मुलियारिबो बाहायनायखौ ओ नुनो मोननाय जायो जेरै जों बेयाव एम्फौनिबा बेफोरबायदि बायदिसिना एम्फौनि एम्फौ जानो हायि बा बे फोरनि ओ बेफोरनि थाखायबो जोङो मुलि होफानायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
अ
औ ओ नोंथां औ बुंनायसाय
औ नोंथां बुंजागोन
ओ नोंथांमोननि न'खरावहाय दैज्लांनि मा-मा माइ आबाद मावदों नोंथाङा बुंनांगोनना मुंखौ
ओ खोनायासै नोंथां?
ओ नोंथांनि न'खरावहाय ओ मा माइ आबाद माव मा माइ मुंनि आबाद मावदों
औ जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै जोंहा गोबां रो खोमनि माइ मावनाय जायो आरोना
औ।
बेफोर माइया जाबाय जेरै रनजित बिदिनो बाहादुर खरमा बिद दिनो आसुमाइ माइब्रा बेफोरबायदि गोबां आबाद खौ जोङो मावनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे जोंहा हा माइ आबाद जेरै आसुमाइफोरखौ जोङो मेसें बोथोर बा बेफोरबायदि ओ मेसें बोथोरफोरावबो जों मावनायखौ नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ थारैनो।
औ जोङो बेबादिनो मावनाय जायो औ। बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला ओ माइ गायनो थाखा खाय माने जोङो खो बे खोथियाखौ जेब्ला खोथियाया नैजि बा नैजि जिबा सानसोयाव माने एसे गोजौ जायो बा फुजानाय जायो आरो ना। अब्ला जोंहा गोबां हाजिरा लानांगौ एबा रुवानिफोर लानांगौ जायो। जोंहा गोदो गोदायनि समावथ' जोङो गोबाङानो माने ओ सावरि बादालि बे फोरबादि जायोमोन आरोना। आथिखालाव जों बांसिनै सावरि बादालि जानो मोननायखौ नुला। आथिखालाव गोबां रुवानिफोर लाबाबो गोबां माने रां हरनांगौ जायो आरो बिसोरनो ना?
औ औ नंगौ नोंथां।
अह बेजों लोगोसे जोंहा ओ बेबादिनो जेरै जोङो खोथियाखौ फुखांनानै माइ गायनो गोनां जायो अब्ला जोङो हाया गोथौबो थायो अब्बा बो-बो-बोरिबो थायो बेबादि गो थौ हाफोराव माने जोङो दै अखा हाबाथाय थाब नो दै जानायनि थाखाय जोङो बांसिन माने माइखौ गिबि खेब जावायग्रोनो लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
बिनि उनाव जो फुनानै गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो।
नोंथांमोननि ओसोरावहाय खोथियाखौ माबायदिहाय फोनाय जायो नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो खायसे खायसे सुबुंफोराहाय न'खराव बेफोर माइलि होननाय जे माइनि ओ बिदान बेखौ थिनानै दोननाय गैखायाब्लाबो बाजारफोराव एबा गलाफोरनिफ्रायबो औ गोबां बायनानै मोननाय जायो। बेखौ लाबोनानै जोङो औ फाथोनि बस्थायाव सोनानै ओ फुख्रियाव बा हाखराव जोङो साननै हरनै दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो। ओ बेनि औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ साननै हरनै सो सोमनानै सोमखांनायनि उनाव जोङो बोखांनानै बेखौ हायाव फेनसारना दोननानै दै एसे सारस्रिनानै थालिर बिलाइ नोङा औ नोङाब्लाबो बिब्दिनो थास' बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो। जाहा थे बेयो ओ गरम जानानै गाजा बेरखांबोनो हायो, बेनि थाखाय जों खोबनानै दोननाय जायो। आरो बे-बेनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियाव औ गिबियावनो हा-हालेवगोरना लागोरनांगौ जायो। बेनि थाखायनो जोङो औ गोबां ओ सुबुङानो नां-नांगोलजों बांसि आनो खम हालेवो बेनि थाखायनो औ औ। जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो टेक्टर टेक्टरखौसो गोबां बाहायनाय नुसै। बे फोरबादिनो जोङो औ हा-हाखौ टेक्टरजों हालेवगोरना लानाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेवहाय ओ ओ थानाय जाबोरफोरखौ जोङो साफा खालामनो लागोरनाय जायो आरो आथि औ आथिखाल मुगायाव जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि एबा रासायनारि हासार बाहायगोरनायखौ जों नुनो मो नो। ओ औ जाहाथे बे हायाव हाग्रा रज'नो हाया। बेनि थाखाय जोङो गोबां हाग्रा थैनायनि रासायनारि मुलि बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ।
औ बे खोथियाया मोजां गो गोग्गो जा गोग्गो जानाय जानाय बायदिनि थाखाय जोङो बेव हाय गोबां रासायनारि हासार सारनानै लागोरनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो।
अह।
औ बेफोरबादिनो जोङो ओ बेवहाय मुलि एबा रासायनारि हासार सारखांनायनि उनाव जोङो बै माइलिखौ ओ दुख्लि एबा खादाफोराव औ थिखांना लाबोनानै बेवहाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो एखे रोखोमै फ्रि फ्रि सारनानैबो जोंनि ओनसोल बेफोरबादिनो फोनाय जायो। आरो औ आरो बेवहाय फोखांना होनायनि उनावबो जेब्ला जिबा एबा नैजि सानसोनि उनाव बे खोथिया जौबोगोन बा देरगोन अब्लाबो जोङो आरोबाव फिन खेबसे रासायनारि हासार एबा मुलि औ मुलि सारनायखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे बै खोथियाया औ गोग्गो जायो आरो एम्फौ जानो हायैनि थाखाय जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि हा-हासार सारना होफैनायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां। औ बेफोरबादिनो जोङो आर जेब्ला बे खोथिया जौगोन जौनानै देरगोन अब्ला जों जों बेखौ फुनानै जोङो खायसे खायसे ओनसोलावहाय जों नुनो मोनो जि ओ गोथौ हायाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ फो ओ बेफोरबायदिनो जावैनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंहानि न'खरावहाय औ बेफोरबायदि जावायनाय जाया नोंथां। ओ जोङो बेखौ डाइरेक्ट फुनानै जोङो गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय आरोबाव फिन खेबसेबाव हालेवफिननाय जायो नोंथां। बेफोरबादिनो औ। माइ-माइ गायनो थाखाय जों दानि जुगावथ' गोबां सावरि बादालि जानाय होननायखौ जोङो नुनो मोनला।
औ नोंगौ औ।
थाखायनो जोङो गोबां रुवाननि लानांगौ जायो। बेफोरबादिनो ओ जों-जोंनि ओनसोलाव खोथिया फोनानै माइ गायनाय जायो नोंथां।
औ।
अ आरो जोंहानि न'खरावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ ओ जो माइ गायनाय माइफोरनि मुङा जाहैबाय बेफोरबादिनो बंग' बन्धु बा बायसमति रनजित बैफोर माइखौनो जोंहा न'खर राव गायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ। ओ नोंथाङा बुंनाय बादि माने जोंहा माइ गायखां माइखौ जेब्ला खो थियाखौ फुनानै जोङो गोबां रुवानिफोर लाना माने गोबां हाबाबो आथि खालाव माने ओ गोबां रुवानि फोरलाना माने खम समनि गेजेराव बा गोबां हाखौबो माने सानसे बा साननैनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हायो आरो रो ना।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेजों लोगोसे जों खोथियाखौ जोङो मा मा बाददिहाय गायो होमबा बिखौ ओ हाजों लोगोसे आरो माइनि जोहै माने जोङो खायफ फा गेसां खायफा गुबुं बिफोरबायदि गायनाय जायो आरोना।
गौ नोंथां।
बेजों लोगोसे गोबां खोथिया रानखाना दोनो बिगुमाफोरा बेफोरखो जोङो माइखौ गायनांगौ जायो आ रो ना।
औ नोंगौ थारैनो।
जों लोगोसे जोंहा जाय दिनखालि माइ गायखांगोन जोङो बे दिनखालि माने जों न'आव खौ माइखौ एसे लाबनायबो जायो बा बेफोरबायदि जोंहा लाबनाय हुदा दङ' आरोना गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो औ बेजों लोगोसे जोंहा जाय दिनखालि जोङो माने माइ गायखां अब्ला जोंहा अब्ला जोंहा माने जोबोद रंजानायनि सान बा हाल दांख्रा जानाय बे बेफोरबादिखो जोङो होनो आरो ना गोदो गोदाय बेफोरबादि होनोमोन हालदांख्रा जानाय औ। आथिखालावथ' माने ट्रेक्टरजोंसो जायो गोदोथ' हालमोन बिदि होनोमोन आरो मोसौ जेवनायहाय ना अब्लाबो माने दासिम बे फोरबायदि खालाम आथिखालाव खम समनि गेजेराव माने ओ ट्रेक्टर बा सोर गासिबो माने रां रुफाजोंनो सोलियो नालाय गोबां रुवानि लायो बेनि थाखायनो माने थाब बा गासिबो माने माइफोरखौ थाब थाब गायखांनाय जायो आरोना। औ थिग बेबादिनो बेनि उनाव फाय ओ आरो आथिखालाव माने माइ गायनो थाखायबो गोबां मिसिनफोर ओंखारबाय आरोना। खायफा खायफा जों बिफोर औ बिफोरदिखौबो बाहायनाय नुयो बेजों लोगोसे जोंहा दैज लां बोथोराव माने गोबां ओ मैगं थाइगंफोरबा बाद मावनाय जायो आरो ना जेरैहाय जिंखा पथल बा लाव बि फोरखौ जोङो मावनाय जायो। अ बिफोरखौ जोंहा बिफोराव जों गोदो गोदायथ' जोङो बांसिनै बेफोर मैगं थाइगं मावबाबो जोङो माने जेबो बिदि ओ मोसौनि खि बेफोर गोबोर बिफोरजोंसो जोङो माने आबादफोरखौ मावनाय जायो। मोन आरोना आथिखालाव माने जोंहा गोबां रासायनारि बा केमिकेल गोनां बेफोरबादि ओ बायदिसिना मु लि बेफोरजोंसो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे एम्फौ जानो हायि बा फिथा फिथाइफोरनि बेफोरदिबो जों फ्राय ओ आबादफोरखौ मावनाय जायो। ओ नोंथाङा बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ माबोरैहाय मावो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ नोंथां नोंथाङा बुंनाय हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गोबां आबाद मावो जायो। जेरैहाय जिंखा आबादनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनसै। ओ बे औ बेखौहाय जोङो मावनो थाखाय गिबियावनो जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो बेनिखायनो जोङो औ बेनि बेगरखौबा जोलैखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो। बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजोंनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ बेवहाय जोङो एसे एसे दिप खोना होनाय जायो जा थे बेवहाय दै लोमनो हाया बेनि थाखाय आरो बेखौहाय आरो बेखौहाय जोङो खन्थिजों एसे जावग्लिनानै एर एरग'नानै जोङो बेगरखौ उल्था रोखोमै थुना होनाय नुनो मोनो।
औ औ।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला जिबा एबा नैजि सानसोनि उनाव बे बेगरा गाजा बेरनानै बिजौ बा बेन्दों ओंखारफैयो अब्ला जों बेन्दोंखौ मा लानो थाखाय जों ओ बेफोरबायदिनो औवानि जेंसि बेबायदि रुं बोनानै होनाय जायो औ जा बेन्दोंया बिजौ सायाव मान लानानै बिबार बारायनो हायो बेनि थाखाय जों आरोबाव मोनसे औवानि बैसां बानायना होनाय जायो आरो बे औवायावहाय जोङो प्लास्टिकनि दिरुं बा लाइलुननि दिरुं सोंनानै जायो जाहाथे बे बिजौयाव थांनानै बिबार बारनानै फिथाइ लाहैनो हायो बिनि सुबिदा बायदि जोङो बेफोरबायदि खालामना होनाय जायो। नोंथां।
औ औ।
औ आरो बे बेनि थाखाय जोङो गोबां रासायनारि मुलि एबा रासायनारि हासा हासार बाहायनाय जायो जाहाथे जोंनि बे जिंखा आबादा मोजां जायो बा फिथाइफोरा गोग्गो जायो बेनि थाख